नोंथाङा खोना आंनि बुंनायखौ
औ खोनादों औ खोनादों ना नोंथाङा औ
औ खोनादों दे बुंलाय
दं ना नोंथां नोंथाङा फ्रि दङना औ नोंथां औ
औ नोंथां सावरायजागोन दे
नोंथांमोननि ओनसोलाव दाउ अमा बोरमा बेफोरखौ माबोरै फिसियो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां
औ नोंथां हागोन दे ओह औ नोंथां खोनादों दे नोंथाङा आंनि बुंनाय खोनादों ना। औ बिदिब्ला नोंथां मा होनो जोंनि ओनसो लाव ओ दाउ अमाखौ मा होनो गोबांङानो फिसियो आरो। साफ्रोमनिबो न' खराव ओ बिदि फि नायखौ जोंङो नुयो। खोनादोंना नोंथाङा खोनादोंना। अ मा होनो जोंनि ओनसो लाव गोबांखौनो जोंङो बिदि दाव अमा फिनानै गावनि आंखालखौ सुफुंनायखौ जोंङो नुनो मोनो जोंङो ओ दाउखौ जोंङो फिसिनोब्ला दाउआ ओ दाउआ गोबां रोखोमनि थायो ओ जेरै जोंनि लकेल दाउ बुङो जोंङो बे खौ लकेल दाउ आरो बयलार दाउ आरो कयलार दाउबो थायो। ए खोनादोंना
औ